हेलौ। औ नोंथां खोनादों ना? औ खोनादों खोनादों।
होमबा जोङो नोंथां बे अमा दाउ बायदिसिना जोंनि न'खर राव बर' न'खरफोराव जि फिसियो, बैफोर ओ फिसिनायनि बागैनो जोङो माबायदि फिसियो जोङो बैफोरखौ माबायदि फिसिनांगौ आरो बैयाव फिसिनायाव जोङो मा मा माबायदि जोथोन लायो? मा मा आदार जाहोयो? बेफोरबायदिनि सायावनो जोङो सावरायनोसै नोंथां। औ।
दे नोंथाङा एसे सिगांग्रो एसे फोरमायना होनो हागोन ना अनानै?
औ हागोन नोंथां दे होमबालाय आङो गिबियावनो आं एसे बिनि बागै फोरमायग्रोनसै। मानोना दाउ अमा फिसिनाय होनोब्ला जोंनि बर' न'खरफोरा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो फिसिबोनाय, बा जोङो बेखौ माने बेफोरखौ फिसिनानैनो जोङो न'खर खुंबोनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेबायदिनो जोङो माखासे समाव दाउ अमाखौ ओ माने बयनिबो न'खराव जोङो माफा माफा जोङो नुनो मोनो आरो। आरो बेनि बे फिसिनायनि गेजेरजोंनो रां बायदिसिना खामायनानै जोङो न'खरनि नांगौखौ सुफुंनायखौ जों नुनो मोनो। बैफोर दाउ अमा फिसिनायाव बांसिनै जोंनि ओ न'खरनि आइजोफोरा बांसिन बाहागो लायो। मानोना बिसोर बिसोरो न'आवनो थायो हिसाबै बिसोरो बां माने बिसोरनो दाउ अमा फिसिनायनि सायाव जोथोन लानाय बायदिसिना आदार होनाय बेफोरनि सायाव बाहागो लायो आरो बिसोरो माबायदि फिसिनांगौ बेखौ बिनि गियानाबो बिसोरनाव दङ आरो, रोंगौथिया। थिग बेबायदिनो जोङो अमाफोरनो जोङो माखासे समाव जोंनि जौ संनानै लोंनायनिबा, जोङो सेरेब सावनानै बे जा मोननाय अफ्रि, बे अफ्रिखौ जोङो अमानो होयो। समाव जोङो आरो खाथि खालायाव जोङो न' बारि बा हाग्रायाव थानाय थास'फोरखौ लायनानैबो थास'फोरखौबो हानानै जोङो अमानो जोङो जाहोनानै औ। फेदेरो बा जोङो जाहोयो बेबायदिनो आरो माखासे समाव जोङो
औ औ
मैगं थाइगं बा जोंनि न'खरफोराव माखासे जफोर मैगं थाइगंफोर जायो थायो जेरै लाव जोगोनार बैफोर मैगंफोरा जुदि गोबां थायोब्ला जोङो बेफोरखौबो जोङो रुनानै बा संनानै जोङो अमाफोरनो जाहोनानै जोङो फेदेरो फोलाावबो बेबायदिनो उनाव देरोब्ला जोङो फानहरो। बा जोङो बबेबा समाव जोंनि फोरबोफोर बायदिसिना जानाय लोंनायनि फोरबोफोर जानाय समाव जोङो न'आव फिसिनाय अमाखौनो जोङो बुथारनानै जायो। बेबायदि खा खालामो जोङो बेनि उनाव जोङो दाउ दााव हांसो फिसिनाय होनोब्ला जोङो गोबां बुरजा बुरजा दाउ हेंसोफोरखौ जोङो बर' न'खरफोराव बा फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनो बेबायदिनो जोङो बिसोरनो जानो थाखाय ओंखाम दाउफोरनो जोङो ओंखाम होयो माइरं होयो माइ होयो जोङो हांसोफोरनो माइ होयो गुन्दै होयो बेफोरबायदिखौ जोङो जाहोनानै बेखौ फेदेरो फेदेरनानै उनावहाय हाथाय बाजाराव जोङो खौखौ फानहरनानै बेनिफ्राय जोङो रां आरजिनो आरजियो बै रांजोंनो जोङो जोंनि न'खरनि गोनांथि जानायफोरखौ जोङो सुफुङो आरो जोङो गथ' गथायाइफोरखौ सोलोंथाइ फारसे सोलोंथाइ होनायावबो जोङो माने बै फोर रांजोंनो सोलोंथाइफोरखौ जोङो गथ'फोरनो होयो बेबायदिनो नाथाय आथिखालाव जोङो नुनो मोनो जे जोङो सिगांनिखौ बुंनो थाङोबा जोङो माफा मानै बिदिनो न'आव मासे मानै बिदि फिसिनायखौल' नुयोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो बुंनांगोन जे ओमो गोबां मानेरे बिगियानारि आदबजों बा बिगियानिनि आदबजों दिहुनजानाय जाग्रा आदारफोरखौ जोङो बाहायनानै जोङो दाउ अमा बोरमा मोस ओ बायदिसिना हांसो बेफोरखौ फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनो थिग बेबायदिनो जोङो ओ गिदिर गिदिर फार्म खालामनानै जोङो अमाफोरखौ ओ फिसियो ओमफ्राय ओ बिगियानारि आदबखौ जोङो सोलोंनानै बै नांगौबायदि खम समावनो देरनाय माखासे आदारफोर फोरखौ जोङो जाहोयो जाय ओ अमाफोरखौ जोङो सिगां समावहाय ओ बोसोरसे गाहाम फिसियोब्लाबो जोङो नांगौ बायदि देरनायखौ मोनामोन नाथाय आथिखालाव जोङो बैबायदि भिटामिन गोनां दानाफोरखौ जाहोनायनि जाहोना जोङो ओ द' दान बा स्नि दानावनो जों गोबां गिदिर गिदिर खालामनानै फाननानै जोङो गोबां ओ रां मोननो हानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो अ नोंथाङाबो बेनि बागै एसे फोरमायनो हा गोन नामा जोङो माबायदि फिसियो औ
हागोन नोंथां दा बर' औ बर' हारिनि माने समाजारि बा हारिमुवरारि आरो रांखान्थियारि जिउआव माने आबाद मावनायजों लोगोसे दाउ, अमा फिसा फिनाया मानसिया बयनिख्रुइबो गोनांथार एबा एंगारजायि बाहागो आरोना नोंथां दा गोदो गोदायनिफ्रायनो मानो बर' सुबुंफ्रा न'खरारि थांनानै थानो माने खरं जानाय जिउ राहा आरोना नोंथां दा हारिमुवारिव सब होनना बुङोब्ला जोंहा ओ बेवहाय फुजा फोरबो आरो ओ रां खामायनायनि थाखाय न'खरावन' अमा आरो दाउ फिसिबोदों आरो ना नोंथां दा बर' न'ख खराव आबाद मावनायनि उनाव माने ओ अमा, दाउ फिसिनायानो जाबाय रांखान्थियारि गोहोखौ माने गोरा बा गोरा खालामग्रा गाहाय बिदों आरोना नोंथां दा माखासे जे अमा फिसिनायनि हारिमुवारि आरो समाजारि गोनांथार थायो बेवहाय दा बर' समाजारिनि जिउआव माने अमा फिसिनायनि गोनांथाया माने बेयावबो गोथौ आरो नोंथां दा सासे बर' सुबुंनि माने न'खराव अमा माने न'खरनि थाखाय मोनसे रांखान्थियारि रैखाथि हिसाबै गनाय जायो आरोना नोंथां दा रांनि रैखाथि हिसाबै गनाय जायो दा हारिमुवारि आदार होनना बुङोब्ला बर' समाजाव हाबा हुखा बा ओ गोदान न'खराव हाबनाय एबा सुबुं थैनाय माने कृतयफोराव माने अमा बेदरनि गोनांथारा माने अनिबारज आरो ना नोंथां माने गोनांथार आरोना दा आलासि बरायनाय होनना बुङोब्ला औ माने न'खराव फैनाय मान गोनां आलासिफोरखौ माने अमा बे दर आरो हारिमुवारि माने जि जौ बा जौ फिसा बा ओ जौजों मान होनाया बर'फोरनि माने गावसोरनि हारिमुमोन आरो नोंथां दा माखासे ओ रंजालि बैसागु बा दमासि मोगो बिहु बा बेफोरबादि गेदेर फोरबोफोराव माने गामिनि सुबुंफ्रा जयै माने अमा दाननानै माने थुम थाम गोजोनै जालाय लोंलायनायनि नियम दं आरो ना नोंथां दा माखासे अमा फिसिनायनि बा हारिमुवारि खान्थि थायो बेवहाय बा बर' सुबुंफ्रा अमा फिसिनो थाखाय न'खरनि एसे ओ जान्थायाव बेयाव बानायनाय अमा गलि थियारि खालामो आरो नोंथां दा माखासे अमा गुलि दानाय होनना बुङोब्ला बे अमा गलिफोरखौ माने हा बिखुंनि ओ बेवहाय जोंहा एसे गोजौ खालामनानै बानायो ओ जाहाथे माने बे ओ नोंथां हेल' खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
हेल नोंथां जाहाथे बेयो माने औ औ औ जाहाथे बेयो ओ साखोन-सिखोन लाखिनो सुबिदा जायो आरोना नोंथां
नंगौ नंगौ
अमा आदार होनना बुङोब्ला नोंथाङाथ' एसे सिगाङावनो फोरमायलांखांबाय दा माखासे अमाफोरनो आदार हिसाबै न'खरनि संनाय आदारनि अरन बा माइरं बा थालिर बिफांनि गेजेर बाहागो बायदि बायदि थास' बेफोरबायदि बायदि नोंथाङाथ' लाव बेफोरखौ बुंलां हाबायानो बायदि रोखोमनि हाग्रा लाइफां
नंगौ
जौगारनाय उनाव थालांनाय जौगार बा अफ्रि फुदुंनानै होनाय जायो बे अफ्रि बा जगारा अमाखौ गोख्रों आरो मेजेम खालामो आरो ना नोंथां दा बेनि गेजेरावनो दाउ फिसिनायनि गोनांथार एबा खान्थि थायो बेवहाय बा अमानि बादिनो दाउ फिसिनायाबो बर' न'खरफ्रोमबो माने मोनसे गाहाय नियमा आरो नोंथां दा गामिफोराव बर' बा दाउ बा लकेल दाउ बेखौबो गाहायै फिसिनाय जायो आरो ना नोंथां दा बेवहाय दाउ फोरखौ माने हरनि समाव रैखाथि लाखिनो थाखाय बेयाव बानायनाय दाउ फराय बा दाउनि माबा गलार बेयाव दोननाय जायो बेखौ
सान्दुं समाव दाउफ्रा गामिनि लामा सामा एबा आबाद थिलियाव माने गावसोरनि आदार बा एम्फौ एनला बायदिखौ नायगिरनानै जायो आरो ना नोंथां दा मा माखासे खेराइ फुजा बा उम्राव खेराइ बादि माने धर्मिय माने खाथि'फोराव बाथौ सिब्राय बा मैनाव बुरिफोराव दाउ होनाय एबा आहुथि होनायनि गोदोनि हारिमुवारि नियम दङ आरोमोन आरोना नोंथां गोदो दा माखासे मोनसे सावस्रि आरो आदार होनना बुङोब्ला बेवहाय न'खराव सासे सुबुङा माने बेराम आजारा जाबा एबा हिन्जावसाफ्रा फिसा जोनोम होबा नोंथां माने दाउ बिखा आरो दाउदै जों सावस्रिखौ मोजां खालामनो थाखाय आदार होननाय जायो आरो ना नोंथां दा बेनि गेजेरावनो माखासे औ रांखान्थियारि औ रांखान्थियारि गोहो होनना बुङोब्ला नोंथां दा गोदोनि समाव दाउ अमा फिसिनाया खालि न'खर नखरनि आदार आरो उत्सबनिल' थाखाय नङा आरोना नोंथां नाथाय दानि जुगाव माने बेयो मोनसे मोजां बेफार बिजनेस जाबाय आरो ना बे ज गोख्रों रां खामनाय म दामा फ नानै बर' आबादारिफ्रा थि समाव गोबां रां मोननो हायो जाय फिसा फिसौफोरनि सोलोंथाइ आरो न'खर सामलायनायाव माने बेयाव हेफाजाब होयो आरो ननानै दा
नंगौ
दा माखासे गामिनि हिन्जावसाफ्रा बेवहाय सेल्फ हेल्प ग्रुप दानानै दाउ अमा फिसिनायनि गेजेराव न'खरखौ माने गोख्रों खालामनो हादों आरो ना नोंथां दा बेनि गेजेरावनो नोंथां आङो फोजोबनायाव फोजोबनायाव एसे बुंबावनो सानदों दाउ अमा फिसिनाया माने बर' हारिनि खालि मोनसे खामानिल' नङा बेयो बर' सुबुं फोरफोरनि हारिमुवारि सिनायथि आरो जिउनि दावबायनायनि गाहाय बिदों आरो नोंथां दा दानि गोदान जुगाव माने बिगियानगिरिफोरा माने खान्थि बाहायनानै दाउ अमा फिसिब्ला बर' समाज जा माने रांखान्थियारि बाहागोआव गोख्रोङै आवगायलांनो हागोन आरो नोंथां दा बे हारिमुवारि गियान खौ साखोन सिखोन लाखिनाया गोदान मिरुनि सुबुंफोरनि दायथ' आरो नांदां खोनादोनबा नों‌थां हेलौ नोंथां औ दा जियानो जाया मानो जोबोद औ औ औ औ
औ
दा जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथां नोंथांजों सावरायनानै
औ औ नंगौ नोंथां औ दे होनबा नोंथां जों
औ जोबद गोजोननाय मोनबाय दा दोनथुनसिन दा समाबाबो जाबाय गोजोननाय थाबाय थाबायर